हेलौ
औ।
औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां।
फ्रियैनो दंना।
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
औ दे नोंथाङा फ्रियैनो दंबा जोंहा मोनसे आयदायाव सावरायनो सानैजों नोंथाङा सावरायनो हागोनना? औ बेनो जाबाय। औ। जोंहाथ' बर' हारिया। गोदोनि गोदोनिफ्रायनो दासिमबो ना हम हमबाय थायो नङा होमबा नोंथां? नोंथांमोनथिंबो हम हमो जानांगौ औ। बेफोर नाफोर जोङो मा मा आगजुजों मा मा मा माजों हमनाय जायो नोंथाङा नोंथांमोनथिं मा मा बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां नायाथ' जोंहा मोननै रोखोमनि थायो मोनसे जाहैबाय ओ जोङो फुख्रिनि ना जायखौ जोङो। हाख'राव फिसिनाय जायो आरो मोनसेया जाहैबाय बाहहेरानि ना एबा हाग्रानि ना ना औ। न'नि फुख्रिनि नाखौथ' जोङो ओ ओ हाथाय एबा बाजारनिफ्राय लाबोना फुवान फोर हगारनानै जोङो गोबाव समसिम बेखौ फिसिनानै जायो आरो आरो ओ लोगोसे हाग्रानि नाखौहाय जोङो जेब्ला दै देरो दैयाव फैनाय बबेबा बबे बबेबा बबे बा दंग दंला दैमा फोरनिफ्राय फैनाय बेफोरखौ ओ जोङो जेब्ला दै रान नो अब्ला जोङो ना गुरनानै जायो ओ जे जे खाइ जेखायजों गुर नाय जायो लोग गोसे ओ सेन सायो बिनिफ्राय लाङि आरो जोङो जेजोंबो सारनाय जायो आरोना खौ
ओं ओं ओं नोंगौ थारैनो नोंथां
अ जोङो नाखौ जोङो बांसिनानो गुरनानै जानाय जायो जेराव दै बुर जा माने ना गुर थावथाव हाग्रा बेफोराव जोंङो गुर ना जानाय जायो आरो आरो लोगोसे बे सेनफोर सानाया जोंङो ओ बान्दो आलि बानायनानै जेराव दै बोहैलाङो बेखौ खौ हाय ओ सेन‌ सानायनि जाय गा बानायनानै सेनखौ सानाय जायो आरो
औ औ नोंथाङा जे नाखौ जेखाय जेखायजों गुरो सेनजों सायो होन्दों बेफोरखौ जोङो मानिफ्राय बानायनाय जायो एबा मानि फ्राय मोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
ओ जेखायखौहाय जोङो जोंहा औवा दङ ओ बरनिनो
औ
मोनसे दोरोङारि आगजु होनांगौ गोन बे जेखाय खबायखौ बेखौ जों औवाजों बानायनाय जायो आरो ओ गिबियावनो जा बारिनिफ्राय औवाखौ दानना लाबो बिनि उनावहाय जेखायनि जखा लानानै जोङो औवाखौ हास सनाय जायो बिनि उनावहाय औवाखौ जिर नानै जोङो गोबा गोबा स्लिम स्लिम सैनानैहाय बेखौ हेबनाय जायो आरो। आरो सेनखौबो जों बिदिनो हेबो अब्लाबो सेननि जिरनाया एसे लड दा लदा गोलाव गोलावसिन आरो बे बे बेलेग गाव गावबागाव आयदायै बानायनाय
औ बेलेग बेलेग जायो आरो माने औ बेलेग बेलेग बानायनो हायो बेखौ।
अब्लाबो जोङो बेफोर आगजुखौहाय औवाजों बानायनाय जायो लोगोसे बेफोराव जों प्लास्थिकनि दुरूं राज्यों बेफोरखौ जों बाहायनाय जायो आरो।
औ औ। नंगौ। थारैनो।
जोंहा लाङि होनोबा थ' बेफोरखौ जोङो बेफोरखौ जोङो बे प्लास्टिकनि नालाय बेफोरखौ जों ह हाइ बाजारनिफ्राय लाबोनाय जायो लाङि जे आरो जेखौहाय जोङो जे बेखौहाय जोङो बांसिनानो न'नि फुख्रियाव फिसिनानै दोननाय नाखौ सारनो थाखाय बानायो लोगोसे ओ बहाबा गिदिर गब बिलो बे बेफोराव थांबाथाय जोङो जे सार देनाय जायो आरो।
औ बेफोरखौ माने लाङि जेफोरखौ दुरुंजों बानायनाय जायो आरोना।
औ।
औ जे बेे खबायखौ औवाजों बानायनाय जायो।
ओ अब्ला नोंथांमोननि जायगायावलाय नाफोर खौहाय मा मा आगजुजों हमनाय जायो बेखौ एसे नोंथाङाबो फोरमायदो।
औ औ नंगौ थारैनो नोंथां बुं नोंथाङाथ' सिगाङावनो बुंलां खाबाय नोंथां नोंथांमोन थिं नाखौ बोरै हमो? बेफोरबायदिनो जोंथिंबो ना खौ बेफोरबायदि आगजुजोंनो हमो आरो जेरै जेखाइ जोंना थ' गुरनायावहाय जेखाय नांथारगौ दा। आरो ना सानायावहाय थ' जोंना सेना फैबाय। खखा होनो मोनसे दुब्लि दुब्लि आलि आलि साना दोननाय खखा आरो बै ना जोबग्राया फल'आ बे फोरबायदिखौबो औ ओमफाय बिदिनो फख्रिफोराव दैमा फ्राव सारना जानोबा जोंनिया हो बिदिनो जेनि जेखौ बाहायो आरो। जे ओमफाय आरो लां फोरखौ बाहायो आरो। बिदिनो सोरबा सोरबा इदिनो सानद्रि सानदांगा फोरजोंबो हयो आ इदि हनायखौ नुयो आरो जोङो। नाफोरखौ हाग्राफोरावहाय बिदिनो बालाबोथिया फोर नाफोरखौ हनाय नुनो नुनो मोनदों आरो जोंथिंबो बिदिनो नोंथां नोंथाङा सिगाङाव जेरै बुंलांदों बेबायदिनो आरो जोंथि ना हमनाय आयदाया बेफोरबायदिजोंनो हमो आरो जोंनिथिंबो
औ आरो नोंथांमोनथिं नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा एसे नोंथांमोनथिं नाखौ खाथियावनो मोनो ना गोजानाव मोनो?
ओ दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नों जेरावबो ओ दुब्लि फोथार दै दंला जोबो बेनि बेखायनो जोङो दा ना बेवहाय जोङो न'नि सेर सेर ओ फुख्रि सेर सेर दुब्लि बेफोरावनो जोङो ना खौ जेखायजों गुरनाय जाय गुरनानै मोनजायो आरो आरो लोगोसे बोहैनाय एसे हा हाखर गोथौ जेरावहाय जोङो बान्दो बानायथावना बेफोराव जोङो सेन सानानै नाखौ मो मोनो आरो दा जेब्ला ओ माग फागुुन सौ फैयो अब्लाथ' जोंहा दुब्लि एबा फुख्रिनि दै बिद दि दै थाया नङा होमबा अब्ला जोङो एसे गोजान जायगायावहाय बिलो फोरावहाय जोङो ओ जेखाइ खबायाइ जे लानानै जोङो ना खौ गुर गुरना लायनाय जायो आरो
औ औ नोंथाङा जे ना खौ गुरना लायो होनदों औ नोंथाङा नाखौ गुरना लायो होनदों जे बेहाय मा मा ना मोनबोयो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा गुरना लाबोनाय खाना लाबोनाय सारना लाबोनाय नाफोरा
औ ओ जों नि बे जोंनि बे गामि एरियायाव माने एसे दैमा फिसा फिसायाव माने दुब्लिफोरावथ' ए थबां मोजां मोजां ना थाया जेरै बे दा जोंनियावथ' फिथिख्रि बालाबाथिया नास्राय गोरै बेफोरखौल'सो मोनो नङा होमबा
ओं नंगौ नंगौ
बिलोफोरावहाय थांबा जोङो ना थ था ना मागुर ना खावै बारलि बामि आरो सिं गि मागुर बेफोर मोजां मोजां मोजां नाखौ मोनबोसिनो आरो माने गोजानाव थांबाथाय
औ आरो बेफोर नाफोरखौ जोङो ओ न'आव लाबोनानै माबाफोर खालामनो हायो नामा
ओ जोङो जोङो बे बिलो आव थांबाथ' जोङो ओरैनो ना फिथिख्रिफोरखौबो मोनबोयो आरो लोगोसे जे आं दहाय जाब बुंलांदों सिंगि मागुर खावै बे फोर मोजां मोजां ना मोबैयो होननानै जोङो बे फिथिख्रि ना फोरखौहाय जोंङो लाबोनानै सायनानै फो फोरानना दोनफैयो आरो बेनिफाय बै जाय सिंगि मागुर खावै गोरै बेफोर नाखौ जोङो लाबो बोनानै हाय जियाय नानै माने एसे गोबाव सम दोननानै जायो आरो थाजा थाजा
औ औ नंगौ थारैनो नोंथांनिया थारैनो औ
ना सारनाया बा जोङो जेब्ला माग फागुन सफैयो अब्ला जोङो दै गारनानैबो हमनाय जायो आरो जोंनि जायगायावहाय
औ औ दै हाख'रा एसे दैया खम जाबा आरोना
औ औ गोदोनि दिनावथ' जोङो ओरैनो बाल्थिं गामला बेफोरजों जोङो हावखांनानै दैखौ गारोमोन दाथ' जों बांसिन बिसिानो दै मथर एबा मिसिन ंजोंहाय दैखौ गारनायखौ नुनो मोनो आरो
अ औ दानिया सोलायबायना एसे समनिबो आंखाल जाबाय औ
नोंथांमोननि जायगायावलाय मा मा ना मोननाय जायो आरो नसनो जाय नि अनगा बहाबाफोर ना गुरनोबा बा लायनो थाङो नामा नोंथांमोना
औ जोंनियाथ' जोंनि दा जोंनियाबो दैज्लां नालाय नोंथाङा नोंथांमोनथिंबो दैज्लां जोंथिंबो दैलांखा नालाय एखेखा नालाय एसे ओमफफ्राय बिदिनो जोंनिया ो दुब्लिफ्रावनो मोनो मोनो आरोना नाखौ न'नि दुबुर बेफोराव गबानो मोनो आरो आरो बिदिनो एसे गोजान गोजान गोजानावबो गुरनानै लायनायखौ जों नुयो बि मानसिफोरखौ बिदिनो ना ओंखारनाय जायगाफोरखौ होननानै गुरनानै लायो आरो बिदिनो न मालाबोोथिया बिदिनो थिग्रि बे बेफोरबायदि नाखौ मोनबोयो आरो बिलोआव थांबासो बेनो मोजां मोजां नाखौ मोनबो होखायो नालाय दाथ' बिलोआव बारा थांनो हाया र' दैया एसे गिदिर जाबाय नाल ओम खाथिनि हाखर हालायावनो गुरनानै इदिनो फिथिग्रि ना गोरै नास्राय बालाबोथिया बेफोरबायदि सिंगि नाफोरखौ मोनबोयो आरो।
औ ओ जोङो ना मोननायनि ना मोननायनि समाबोथ' गाब गाबागाव सम एबा बोथ थोरजों सो
औ औ ओं बोथोर लायै बोथोर जायो आरो ना फोराबो
औ आरो नानि थावनायाबो माने बोथोर लानानै बोथोर दाथ' जोंहा नाया बारा गोरलैबो आरो माने बारा थावनाय मोना आरो जेब्ला ओ भाद्र' आसिन खाथ थिग मोनो अब्ला माने नाया मेजेम जायो आरो गोथाव
ओं गोथावसिनबो जायो। औ एसे दैफ्राबो रानजि जों रानजोबो।
औ आरो नाखौबो बे समावहाय जोंहा गोबां खम बिबाननि मोनो आरो जेब्ला दैयानो गैला अब्ला बहानिफ्राय ना मोन नो ना?
औ बांसिन बे मेसें बोथोरफोरावहाय न'आवहाय जि हाखर जावना दोननानै फियोना बेफोर नाफोरखौ बांसिन नुनो मोनो ना?
औ
औ बेफोर बेफोर दाथ' जोंनिया हगारनाय टाइम नालाय। फोरावहाय हाख'र फ्रावहाय उम बायनानै ना गोरलै गोरलै फुवान जायो नालाय दा बेफोरो मेसेंआववहाय बेफोरखौ बांसिन जानायखौ नुनो मोनदों आरो आङो।
औ नंगौ।
उम दिनो ओ नाया आलदा आलदा थायो आरो मेस सेङाव आलदा दैलाङाव आलदा। जाहैबाय नङा होनबा नों
ओं आरो थावनायनिया थावनायनि सु सादाबो आलदा आलदा।
औ औ मेसें बोथोराव गोथावसिन जाबाय आरो।
औ
होनबाथ' नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय औ। होनबा नोंथांजों ओं ओं नोंथांजों सावरायनो मोननानै आं गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ दे।